हेल' औ नोंथां।
खोनादोंना?
हेल'। खोनायाखै नोंथाङा
औ दंथ'यो फ्रियनो दासान्दि औ खोनायाखै।
खोनायाखै? खोनादों।
हेल'।
खोनादों।
अ अ।
नोंथाङालाय मा खालामबाय दङ। औ खोनादों एसे नोंनिया साउन फैबाय दङो मानिबा एक्सट्रा साउन्ड
दालाय दायो खोनादोंना?
औ खोनाबाय दा? मा खालामबाय दंमोन दालाय?
जेबो साइन्ड खोनायाखै ना? अ दायो दङ जोङ जिरायना दङ न'आवनो अखा हाबाय थानायखाय औ। औ बिदिब्ला नोंथां जोङो माने दायो से आयदानि सायाव सावरायनि। आयदायानो जाबाय औ औ जोंहा माने गोदोनि माने न' लुनाय आरो दानि न' लुनाय बेनि सिगां माबायसा फाराग नुजाथिदों बेनि सायाव।
औ सावराय जायो। औ सावरायजायो नोंथाङानो फोरमायना होदो होनबा एसे मा फारागथि मोनदों।
औ औ सार ओं जागोन दा गोदो जोंनि औ गोदोनि न' लुनाय बा दानि न' लुनायखौ नायोबा जोंनो गोबां फाराग खौ नुनो मोनो आरोना। गोदोथ' जोंहा ओ गामि ओनसोलफोराबा बर' सुबुंफोरा बांसिनानो गामि ओनसोलाव जिउ खुङो नालाय गोदोनि समावथ' ओहोम औ दा एसे माने नोगोरफोराव थाफैनायखौ नुसै अब्लाबो गामियावनो बांसिन ओ बेखौ नायोब्ला जोंहा गामि ओनसोलाव न'फोरा गोदो मानि जायोमोन हानि न' लुनाय जायोमोन ना। गोदो माने हानि हानि न'ख खौनो बांसिन बा थोरिनि न' बेफोरखौनो बांसिन लुनायखौ नुयोमोन। ओ जेरैबायदि जोंहा न' लुनो थाखाय ओ गोदो माने औवा आरो दंफांनि मुवा बेसादखौनो बांसिन बाहायोमोन आरो मिथिंगायावनो मोननाय ओ बर'फोरा जिहेतु मिथिंगायावनो थाना जिउ खुंनाय हारि बिसोर माने मिथिंगानि सायावनो बांसिन सोनार आरो औ बेबायदिनो न' लुनायाव गोनां जानाय जेनेबा जोंहा ओ गिबियावनो जोंहा खुन्था बे खुन्थाखौ जोंहा माने ओ खायसेया ओ दंफांनिबो बानायनाय जायो आरो खायसे औवानिबो गायनाय जायोमोन आरो ओ बांसिन बांसिनानो औवानिखौनो गायनाय जायो। औ बे खुन्थायनिफ्राय लानानै आरो बे इन्जुर बा इन्जुर हेबनाय बेफोरावबोथ' औवा खाथिखौनो होनाय जायोमोन आरो बे खामि खानाय खामि खानायफोरावबो आरो गोदो थो थोरिनि थिंनि जायगायाव माने थिंखौथ' गोबां माने गोदो गैयामोन नालाय थिंआ औ बेनिखायनो थिंनि सोलायै थोरिखौनो लाबोनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव। बे थोरि ओलाबनायावबो माने गोदोनि समाव गोदो माने गासैबो ज' ज'यैनो सावरि बादालि जालायोमोन नालाय। ज'यैनो खेबसेयैनो माने सोरनियावबा थोरि ओलाबनाय बा न' लुनाय खामानि दङब्ला ज' ज'यैनो मावहैनाय नुयोमोन आरो गोदोनि समाव। बेबायदिनो
औ।
ओ बर' हिन्जावफोराबो माने न' लिरनाय बे हाब्रुजों लिरनाय खामानिफोराव माने ज'यैनो हेफाजाब होननायखौ नुयोमोन आरो। बेनिफ्राय औ। बेफोरबायदिनो ज' ज'यै खामानि मावनानै न'फोरखौ लुनानै लायोमोन। गावबागाव आरो गोदो ओ न' लुनाय ओ बिथा सायख'नायाबो माने गोदोफोर गोदो माने ओ सुबुं फोथायनायजोंनो बेफोरखौ सायाख'ना लायोमोन। माने हाफोरखौ माने दाना नायोब्ला बा गुदुं मोनोब्ला बेयाव न' लुजाया। बा गुसु गानानै गुसु मोनोब्ला बेयाव न' लुजायो बेफोरबायदि फोथायनाय दंमोन आरो। आरो हाखौ सोलानाबो नायनाय दङमोननो गोदै गोखै बेफोरबायदि मानिनानैसो बिथा सायख'नाय जायोमोन। गोदो माने नसा' न' लुनाय होनना बुंबा बर'फोरनि न'आथ' गोदो माने औ सानजाथिं बाख्रि- बाख्रि लुनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय आरो साहाथिं जिहेतु जोंहा ओंखाम संनाय न' इसिं अखंखफ्रा मोनथामफोर माने आं लुयोमोननो साहाथिं आरो बेबायदिनो औ सोनाब जों बे आलासि दुमसि फैनायफोरखौ दोननाय बेफोरबायदिनो सौरा न' होननाय लुयोमोन होननानै बुङो आरो ओ आरो बेबायदि मोसौ गुलिफोराबो बर'नि न'खर नखरफोराव थाखायोमोन आरो बर' न'खरफोराव नांगौ बायदि ओ बे बिफां- लाइफां गय बेफोरखौ गायना लायोमोन आरो। गयखौ बांसिनै साहाथिं गायो होनना बुङोमोन आरो न'नि साहाथिं बेबायदिनो गोबां हाखरफोरखौबो माने गोदोनि समाव सानजाहा जावनाय लानायखौ नुयोमोन ‌ सानजाहानि बारा माबा मा होनो गुसु आरो जिहेथु हांसो, दाउ अबेफोरखौ माने हांसोफोरा दै थायो नालाय बेफोर माने सानजानि सानजा साइदाव माने हाखर जावनायखौ नुयोमोन आरो दाबो बेफोर हाखरफोरखौ नुनो मोनो बा जों गामियाव नायब्लानो ओ माने सानजाथिं हाखर थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोबांखौनो।
औ।
औ बेबायदिनो दायोथ' आरो नायोब्ला न'नि डिजाइननि लानानै बेफोर मुवा बेसाद -फोराबो गोबां सोलायबाय दायोथ' गासैबो पाकानि न' लुसै बा इथा, बाला, सिमेन्ट बेफोरजोंसो लुसै। औ दायोथ' माने कातनि ओ दंफांनि बाहायथि होनना बुङोब्ला जोंहा बे खिरखि दरजा बेफोराव होनाय बेफोरखौल' होसै बांसिनानो आरो खिरखिफोरखौबो ओ बेलेग बेलेग डिजाइन ग्लास -फोरनि बा गुबुन गुबुन जोंबो होनायखौ नुसै औ बेबायदिनो स्टाइलफोराबो माने आथिखालथ' गोबां गो- डिजाइन गुबुन गुबुन हादोरनिखौ नायनानै गोबां डिजाइननि न' लुनायखौ नुसै आरो बिल्डिंफोरखौबो। बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि न'आव गोबां न' लुनो गोबां सोलायनाय नुसै आरो। गामि ओनसोलावबोथ' माने पाक्कायानो जाजोबबाय आरो दायो। ओ बिदि दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदि सोलायनाय फैदों? बेफोरनि सोमोन्दै
औ फोरमाय जायो ओम गोदो नोंथाङा बुंदों जिहेथु बर'फ्रा थोरिजोंनो न'खौ ओलाबनानै लायो। ओमफ्राय बेराफोरा औवानि जायो होननानै बुंदोमोन ना औ नंगौ बेयो। ओम गोदो थोरि गैयाब्ला आरो नारा होयोमोन ना?
औ ओम नारा।
नाराजोंबो जोंबो हाफेरनो मोनदों बारु ओ ओखुम ओलाबनो थाखाय। नारा गोलाव गोलाव नागिरनानै। ओमफ्राय ओ न'निबो मोन्दों बिदिनो आरो फैसा लानानैबो हायोमोन बिगा सिस्टेमाव बेफोर होनो मोनदों ओमफाय बेफोर ओखुम ओलाबनो थाखाय बेफोर नाराखौ हाना लाबोनानै मोनसे ओ मोनसे माने ओ नारायाव मोनसे जाबोर बायदि जाना थायोना फिसा फिसा बानानै बेखौ खौ साफा खालामनानै खम उलाबनाय जायोमोन आरो खामानि होनानै बेनिफ्राय औ बेफोर दा गैलिया नुनो मोनलियानो बेफोरखौ जोङो आरो सिगां आरो ननि बेराखौ ओरै फाथो गनजोंबो होनानै माबायोमोन आरो दुमना लायोमोन ओमफ्राय आरो सोरबाया बिदिनो बेरायाव आसाम स्टाइलमोन आरो सिगांनि मा होनो बेरायाव थाथ दुमनानै बेवहाय ससे ससे हाजों लिरनानै होनाय बेफोरबायदियाबो बहुत गोग्गोमयैनो जाना थायोमोन आरो न'आ नुनायावबो समायना नुयोमोन दा मदार्न जुग फैबाय जिहेथु मानसिफोरा साननायफोरा सोलायलांबाय बेबायदिनो बिसोर बि थानाय जानाय लोंनाय जानाय फोराबो चेन्ज जालांबाय बेनिखायनो दा बिसोरो मोनसे स्टेेनडार्द लेभेलाव फैबाय जिहेथु मोनसे दानिया आसाम टाइप आर सि सि बिल्डिं बेफोरबायदि लुनानैसो थानायखौ नुनो मोनबाय आरो मोजां मोजां डिजाइन खालामनानै सोरबाया मोजां इन्जिनियार हम हमनानै मोजां डेकरेट खालामनानै न'खौ बानायनाय जाबाय दानिया आरो सिगांथ' मोनथाम इसिं न'खौ मोनथाम मोनथाम खथायाव बानायनाय जायोमोन ना इसिं अखं आरो खब्रा नाथाय दानिया बेफोरखौ गारनानै न' सिङावनो जेराव थाग्रा बेवहायनो माने किटसे एक्सट्रा किटसेेन खालामनानै लाबाय आरो टाइल्स एरि लगायनानै सोरबायाथ' भेन्टिलेसनबो लगायलायना लानाय जाबाय कारन ओ मोनसे नआवनो थानानै जुदि‌ दंफांफोरखो एवफुंनानै होयो मोनाम गोजावोना बेनिखायनो बेफोरनि धुङाखौ बाहेरथिं दिहुननो थाखाय भेन्टिलेसन बायदिया बा होनानै धुङाखौ हेगार हरनाय जाबाय आरो बेफोरबायदि गोदान गोदान बिगियाननि आदबजों दिहुननाय मुवाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै ओमफ्राय दा अरदाबफोरबो नुनो मोनबांलिया बहुद खम नुनो मोननाय जानाय जाबाय माने बनजों ओंखाम संलाखौनो होननानै बुंजासिगोन आरो गासैबो गेस बाहायो सोरबाया आरो इन्डाक्सन बाहायो
नंगौ
बेफोरबायदि सङो आरो माने गोदो अरदाबजों अरदाबाव बनजों ओंखाम सङो मोन होननाय बुस्थुआ माने लासै लासै माने सल' बाथा जानो हमलां सिगोनार आरो जिहेथु ओ अराव बनजों ओंखाम सं संनायनि खवादानो मोनसे आलादा जायोना मोनसे स्मेल ओंखारो मोजांनो जायखौ माने जानानै गोजोननाय मोनो आरो दानियाथ' गेसआव संनायखौ नोङो उखैदों उदैखौ सु सुफुंनो थाखाय जानाय बायदि मोनो आरो
उम नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय न'फोराबोथ' दानिया ग्रोम ग्रोम जाजोब्बाय बिल्डिं एरि लुनानै दानिया ओमफ्राय सिगां बर गामिफोराव जिहेतु बस थिफोरखौ हानि थाग्रा हानि बिथाफोरखौ गुवार जायोमोन ना बस्तिफोरा ओमफ्राय आथिखालाव दा बे फोरो बुस्तिफ्राबो एसे एसे फिसा फिसा खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो। खारन बेनिखायनो आथिखालाव बिल्डिं लुनो गोनां जाब बाय सानै जा थाम बिदा फंबाय थानायफोरा हायाथ' बिथिं बिथिंबो रानजालिया बेनिखाय खायनो बिल्डिं लुनांगौ जायो।
उम उम।
ओमफ्राय ओ मिथिंगाखौ फोसाबनाय दा औवा बिफां लाइफां बेफोरबायदिफ्राबो गायनायखौ नुनो मोनलिया आरो दानिया। ओ बिल्डिं लुयोब्ला टेरेसाव गायना लायो सोरबाया। गाव जानो थाखाय ओंख्रिखौ ओन लाइ लाफा बायदिबो सिजोनेल मैगंफोरखौ गाव टेरेसाव हासार होनानै नानै लायो आरो बेनिफ्रा औ नोंथाङा बिदिनो आबाद खालामफेरदोंना ओ गाव जानो थाखाय? टेरेस बा न'नि बारिफोराव।
ओ अ ओरैनोथ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदि बिल्डिं नि माने टेरेस सायाव आबाद खालामलायनो गोनां जाया। माने जोंहाथ' गामि ओनसोल थानाय जिहेतु नफोराबो बे गोदोनि बायदियानो ओ‌ जेबो माने बांद्राय सोलायाखै ओ आबाद ओरैनो नआवथ जोंहा बे मेसेंआव लाइ लाफा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। लाइ लाफानि औ बेनिफ्राय आरो मेसेंआव जोंहा उम बे बेसरखौ बेसरनि बेसरनि आबादखौ मावनायखौ मावनाय जायो आरो। जोंनि जायगायाव बा जोंहाबो मावो आरो बे आलुफोरखौबो गायना लायो आरो। माने आं औ औ। आं गायनो मोनाखैबाबो आलु बुरनाय बा बेसर फुनाय बेफोरखौ मोनदों आरो।
औ।
औ आरो ओ बेबायदिनो लाइ लाफायाथ' थाखायो साब माने बर' न'खरफोराव मिसेङाव न'फोरमबो माने दखरसे जायगाबाबो जानो आन्थाबाबो गायनानै लायो आरो किसुमाना गोबां जायगा थायोब्लाथ' फालांगिनि थाखाय गायो फाननो थाखाय।
उम।
औ बर' न'खरफोराव बेफोर दुन्दियाफोर गायना लानायखौनो नुखायो आरो बर' न'खराव। औ बेजों लोगोसे उम आ माने औ। बेसरफोरखौ औ नोंसोरथिंसो माने बेसरफोरखौ गायोना गाया?
ओ दानि सिगां गायामोन।